हेलौ
औ खोनादों दा नोंथाङा?
हेलौ
ओं खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां दे रायलायदो
औ मा खालामबाय थादों?
दं ओरैयो
हेलौ ओं मा खालामबाय थादों होनदों?
ए खालाम म दैज्लां बोथोरनि सोमोनन्दै रायलायनो
औ औ माने आङो बे दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै रायजलायनो होननानै फन हरदोंमोन आरो नोंथांनाव दैलां बोथोर होनबाथ' जोङो जेनेबा बयबो बोसोरसेनि जानाय आदारखौ बुथुमनानै लायो नालाय दैज्लां बोथोराव माइ गायनानै खोनायाखै ना नोंथाङा खोनादों ना खोनायाखै?
खोनादों
हेलौ
खोनादों
औ ओरैनो नोंथांलाहालाय मा मा माइ गायो खोन्थानो हागोन?
ओ
ओं बुंलाय
ओ दैज्लां दै माइ ओ माबा खरमा गायो आसु बिदिनो गायो आरो जोसाबो गायो माइब्रा एसे एसे दैज्लां दैज्लां बोथ बोधोरोम दैज्लां
मोजां खोनायासै
अ दैज्लां दैेप बारा
मोजां खोनायासै नोंथांनिखौ एसे ड्रग इसु नामा
जों
हेल'
माखाासे
औ हेलौ हेलौ
दालां माखासे आब बान फारसेथिं